हेल' हेल'
नोंथाङा खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों आंखौ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांखौ ओ नोंथाङा फ्रिट दङ ना?
औ नोंथां फ्रि दं
औ बिदिब्ला नोंथांजों दसे सम जोंनिनो बे बैसागो बोथोरनि फोरबोनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनना नोंथां
औ नोंथाङा सावरायजागोन
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलाव मा रोखोमै बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो।
औ नोंथां ओ जोंना बैसागु फोरबोखौ बिदिनो साननै ओ रोखोमनै फालिनाय जायो जेरै जोंना मोसौ बैसागु ओमफ्राय आरो मोनसेया मानसि बैसागु नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ ओ जोङो मोसौ सैथो दानि लास्टाव मोसौ मोसौ थुखैनाय जायो।
औ
ओ बिदिनो औ नोंथां ओ मोसौखौ जोङो ओ लाव फान्थाव दिग्लि लिथि थाराय ओ बायदि हालदै रंजों जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ लोगोसेनो जोङो मोसौ थुखैनो गोनांबा जि नांगौ नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौ लानांगोन लोगोसेनो ओ जोङो दैमा एबा फुख्रि बा नाला जाम्फैफोराव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
बे मोसौखौ जोङो हालदै रं
ओ बिदिनो जोङो फान्थाव बेफोरबायदिजों जों मोसौखौ मोसौखौ जोङो थुखैखांनानै साराय बा खान्थानि हांगारखौ लानानै जों थाव जानाय थावजों जोङो फोननानै लगायनानै फोननो हानाय जायो मोसौनो खोथा बायदि औ नोंगौ आरो बिदिनो ओ दिनखालि खखोैखांनानै जानाय गोदोनि दिनाव जानायखौ खोना नुदोंमोन नाथाय दानि दिनाव एकस' एकथा खांनायखौ जानानै जानायखौ नुनो मोना दानिया बांसिनानो सातता बिदिनि गोखा गोखैखौ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां जेरै जोङो फुंखा खुंखा फाथो आरो थालिर फस्ला बे बेफोरबायदि बायदिखौ जानाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
गासै बैसागु बुंब्लाथ' जोङो बैसागुनि से खालाराव जोङो गेदेरखौ खुलुमो गोदोनिफ्राय जोङो खुलुमो बा जोङो अननाय मोनो आरो जोङो गोदोरखौ मान होनाय जायो नोंथां आरो जोङो ओ उन्दैफोरखौ अननाय होनाय जायो बिदिनो जोङो बैसागुनि से ओ नै खालार नै थाम खालारनिफ्राय जोङो बैसागु मोसानो बा मागिनो ओंखारलाङो नोंथां बिनो जोङो बैसागुआव जा बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला फंबाय नाव बायदिफोरजों जोङो ज' जाय मोसानायखौ जोङो गोदोनि दिनाव बांसिन बि नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव एसे खम नुनो मोनो नोंथां आरो गोदो खाम जथा सेरजा सिफुं हारमुनियाम धल आरो थरखा बेफोरखौ लानानै मोसायोमोन दानि दिनाव बांसिनानो केसेक बा बिदिनो बक्सफोरदोहाय मोसानायखौ मोसानाय जायो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ नोंथां बेबायदिनो आरो ओ हिन्जाव सुबुंफोरा हिन्जाव माहारिफोरा दख'ना गोमो आर'नाइ गोथां बा जोमग्रा फास्रा आर'नाइ बेफोरखौ बेफोरखौ आरो मो मोजाङै समायना रमायनायै देलायनानै ओ बैसागु मांगिनो ओंखारलाङो बा रंजानो ओंखारलाङो आरो हौवाफोराहाय गामसा गोथां गस्ला गुफुर बा इन्दिनि गस्ला आर'नाइ बेखौ लानानै ओ बेफोरखौ गाननानै मोसानो ओंखारलाङो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बे बैसागोखौ जोङो थारैनो गाजा गोमजायै फोर फालिनायखौ नुनो मोनो जिहेथु जोंनिया बे बैसागो फोरबोआ मोनसे जोङो जि बोसोर गोदाननि गिबि बोसोर खौ बरायनाय बे जोंनि बेनिखायनो बेखौ औ जोंनिया जोबोद गाजा गोमजायै जेनेबा देलाय मालायै बरायनायखौ जों नुनो मोनो बेवहाय जोङो बैसागो बुङोब्ला गिबियावनो जेनेबा नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बै मोसौ बैसागुखौ ओ फालिनायखौ नुनो मोनो मोसौ बैसागु बुङोब्ला थ' जों मोसौनि बैसागु बैखालि स' मोसौफोरखौ जों बैयो खालि बायदि रोखोमनि जेनेबा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय फिथाइ सामथाइ फोरखौ जों बुथुमना लानानै बैसोरखौ माने दैमासिम लाना थाङो लाना थांनानै जोङो बेसोरखौ थुखैनायफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय जेनेबा खुगा मेथाइफोरखौ लानानै जोङो बिदि ओम माबानायखौ ओ
औ नोंथां
बिदि मेथाइ खननानै माने थुखैनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जेब्ला बेयो माबागोन बेनि उनाव जोङो मोखौखो थुखैखांनायनि उनाव लांदां फोथारफोराव जोंनिया हेगारना होयो आरो नोंथां बेदिनो हेगारा होनायनि उनाव जेब्ला मोना मोना जागोन अब्ला जोङो न'सिम लाना फैयो आरो न'सिम लाना फैनानै जोङो गोदान दिरुंजों बे मोसौ गुलिफोराव जोङो खाना दोननायखौ नुनो मोनो आरो बै खालिनो जोंनिया माने गोखा गोखै बायदिसिना जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो खान्थाल थाइजौ बायदिसिना दिंखिया बैफोरबायदि रोखोमनि जोङो बुथुमनानै माने आ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव नखानायैथ' जोंनिया आ माबा मानसि बैसागु मानसि बैसागु माने जों मानसिया मानसिखौ माने सिबिलायनाय अनलायनाय बैदि आरो जेनेबा गोदोरा उन्दैखौ आ माबानाय अननाय आरो उन्दैयाबो गोदोरखौ माने सिबिनाय बिदि जोङो बेफोरखौ खालामनायखौ जोंनियाव गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय दोङो आरो दाबो जोङो जोंनि जायगाफोराव नुबाय दङ आरो नोंथां आरो बेनि अखानायै जोंनिया माने बिदि मोसानाय मुसुरनायखौ गोबां नुनो मोनो बिदिनो जोंनिया बर' हारियाव जेनेबा दामग्रा देग्राफोर दङ नालाय खाम सिफुं जदा जेनेबा सेरजा गंगोना साबस्रि थरखा बै बेफोर माने खौ बेफोरखौ लानानै जोंनिया ज' ज'यै माने गाननाय जोमनाय देलाय मालायै बिदिनो गोजा गोमो बायदिसिना दख दखना गान्नायजों आरो लोगोसे जोंनिया जेनेबा आर'नाइ लानायजों आरो हौवाफोरा जोंनिया गोथां गामसा आरो गुफुर बिदिनो गेन्जि आरो आर'नाइ लानायजों माने जोबोद समायना नुयो आरो मिथिंगायाबो जोंनिया बे समाव समायना जाखायो नालाय गोथां बिलाइफोरा जोंनिया ओ ओंखारनो हमो बेजों माने जोबोद मोजां जायो आरो बै जोंनिया दामनाय देनायफोरजोंबो माने जोबोद माने मिथिंगा एबा गामियानो जोंनिया जोबोद मोजां मिलु गारांफोरखौ जोङो खोनानो मोना आरो बै समाव आरो बिदिनो जोंनिया न'खर न'खर थांनानै मागि हैैनायखौ नुनो मोनो आरो बै बे मागिनायाव जोंनिया' न'खर न'खर खायफाफोरा जोंनिया जौ फोरबो नायनानै दोनो नालाय बेफोर जौफोरखौबो होनायखौ नुनो मोनो आरो बायदिसिना जेनेबा ना ओ बेदरफोर बांसिन जोंनियाव अमा बेदरखौ जायो नालाय अमा बेदरफोरखौबो जोङो बिदिनो बैसोर मोसाखावरिफोरनो होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो गोदोनि बादिनो दाबो जेनेबा सिफुंफोरजोंनोथ'बा खामफोरजोंनो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो खायसे खासे खासे खानैफोरखौ जोङो बिदि नुनो मोनबायदि केसेट आरो जोङो बै ओ थप माबाखौ मा होनो बक्सफोरखौ लानानै जोङो मोसानायखौबो दानिया नुनो थाङो आरो नोंथाङा आरो बिदिनो जोंनिया जि मोसानानै जोंनिया जि रां थाइसे थाइनै मोनो आरो माइरंफोर हरो नालाय बेफोरखौ जोङो ज' खालामनानै जोबनायाव जों माने जमा होनो मोनसे खाना जानाय जायो रंजा बाजानो गामियावनो औ बिदिनो जोंनिया बैसागो फोरबोखौ माने गाजा गोमजायै जोबोद गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोनो आरो गेजेरावनो जोंनिया माने बेयो बैसागु फांसन फोरबो फालिनाय जायो बे बैसागु फांसनफोराव जोंनिया बिदिनो मोसानाय मुसुरनाय बा खन्थाइ आवरायनाय गेलेनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथांमोननि जायगायावबो बिदि ओ बैसागु फांसनफोर फालिनायखौ नुयो नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ
औ नंगौ नोंथां
नोंथांनि माथोखौ मोजां खोननाय जायाखै ज
नोंथां नोंथां खोनादोंना नोंथां बेबायदिनो